हेलौ
औ
नोंथां
हेलौ खोनादों दा?
खोनादों नोंथां
ओ ओ दं ओरैनो जनानै
जिरायना दं।
दं ओरैनो जनानै
ओ आंबो नै गरम बोथोरनि फिल्डावहा दंलै एथ' गरमनियाथ' आङो लानथि थिननो फिल्डाहाय आराम थाफैदो
उम एकद गरमानो थानो हाया नालाय एददो बेखायनो फिल्डफोराव बार स्रो स्रो फैबाय थानायखाय आङो थाफैदों आरो।
गरमनि एददो मा होनो बेलेगफोराव सुइमिंआ दुगैहैनो लुबैदों आङो हाजोफोरावहा। भेकेसन मोनखादों दायो आरामहै आउटरफोरावहा। आददो फिथाइ सामथाइ फ्रुइटसफोर वाटारमेलनसफोर थाइजौ, बेरिसफोर जानो लुबैदों फ्लावारफोरावहात। एदम एदम उन्दुलाबायहैनो लुबैदों। नोंथाङालाय गरम बोथोराव माहा माहा बेरायनो सानो।
आंथ' गरम बोथोर होनबा आंथ' खरवा हाजो। बिदिसो थांख एकदम बिथिं थान्दा जायोना जों बारफोर गुसु गुसु बार होयो फ्रेश एयार होयो। अक्सिजेन बिदिनो बरिया मोनोलै गोसोखोनो। नोंथाङालाय माहा थांनो गोसो जायो।
आंबो बेयावनो सानो नोंथां आंबो। बिथिंनो फाहारफोराराव थांनो लुबैयो आंबो बेरायनो लुबैयो। बिराद गोमो गोथां कालारनि। बिदिनो बिफां लाइफांफोर। एदम। मोजां नाङो ग्रिन नुयोना हाजोफोरावहा
औ।
एथ' बरिया अरुणाचलफोरावबोथ' नै।
जै
फिथाइ सामथायाइथ' आफपेलफोर मोनजायोना सेरगावआवहा। मोजां नाङो आरो।
औ औ।
ओम।
गोदै मोनलैयो।
गोदैहै फिथाइफोर जानो लुबैयो बेरायनायजों लोगोसे। आरो गोसोफोराबो थान्दा मोनो बेरायनायजों
दा दा अबसे जोङो।
दा
बे समोम
औ। आकदम। बोथोरफोरानो दानियाथ थानो हायै सुखुयै खालामना होबायना। बेखायनोदम हाजो हाजोोल'सो साननोसै दाननाया‌।
अ औ नोंथां। आरो नै फैबाय थादोंसो दायो विनटार सिजोननि। बिथ
औ